हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ ओ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोन जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
दायो दिनै जोङो दिनै बे समाव ओ बर' हारिनि दामजु बेनि सायाव बे आयदानि सायाव राय्लायनो आखायाव लानाय जादों नोंथांजों दसे सम बे आयदानि सायाव रायजलायजागोन दा
औ रायज्लायनो हागोन नोंथां
अह दायो बिदिब्ला जों सावरायनो आखायाव लाबाय जे बर' हारिमुनि दामजु होनोब्ला जोंहा गिबियावनो ओम खाम, सिफुं, सेरजा जथा, गंगोना बेखौ जों बर' हारिमुनि मिन दामजु होननानै मिथिनाय जायो ओनाथाइ बे दामजुनि अनगायै जोंहा ओ लोगोसे आर'ज मेथाइ बायदि खेराइ फुजा होनायाव जोंहा हारमुनि, जाबख्रिं बायदि दामजुखौ जों लाफानाय जायो जेरै थरखा बायदिखौबो लाफानाय जायो
औ औ
थिग बिदिनो जोंहा ओ जों बे दामजुफोरखौ जोङो ओ बैसागो बोथोर बा ओ आर'ज खेराइ मेथाइफोराव जों बेखौ दामनाय जायो बे बर' हारिमुनो जों जोंदि बर' हारिमुवा बे दामजुजोंनो जों ओ सिनायथि मोनदों जोंहा खाम, सिफुं, सेरजा, गोंगोना, जथा बेखौ जोङो बे दामजुखौ जोङो ओ जि आइटेक मोननो हादों जों जोंनि बर' समाज जे बे दामजु जुवा जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय मोनसे दामजु होननानै जोंहा बर' हारिया सिनायथि मोनदों नंगौना नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनथादों बुंलाय
दा ओम बे दामजुखौ जोङो ओ खेराइ खेराइफोराव ओ खेराइआव दामब्ला जोङो खामखौ दामनानै बा सिफुं दामनानै जोङो मोसानाय जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ आरो जोंहा आरज बाथौ फुजा होयोब्ला आर'ज खन्नायाव जोंहा हारमुनि जाबख्रिं जथा सिफुं खाम बेफोरखौ लानानै दा ओ बेखौ दामनानै खननानै ओ जोङो आर'ज गायनाय होनो बेखौ नंगौना नोंथां औ जोंहा बैसागो बोथोरावबो थिग बेबादिनो जों खाम सिफुं हारमनि बायदिजों जों बोथोर लायै बेखौ मोसानाय जायो जोंहा मागोफोरावबो बे बाथौ फुजाफोराव बेखौ जों दामनानै दामनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
नोंथाङा बे दामजुनि सायाव माबाफोर सोंथि बा माबाफोर बुंनो हायो नामा जोंनि बर' हारिमुवादि बे दामजुफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा सिनायथि मोनदों जे जि आइटेक मोनलायदों बे दाम गो जुआ जोंनि थाखाय बर' हारिनि सिनायथि होननानै नोंथाङा बेनि सायाव बुंथिनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन नोंथां
नोंथांनि सोंनायखौ फिनायखौ आंङो होनो थाखाय दायो आखायाव लादों आरो नोंथाङा जा जा बर हारिनि दामजुनि बागै बुंलांबाय बेफोर गासिबो सैथोगोन जा आरो जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर दामजुजों जोंहा जिउ खुंबोदों एबा रंजाबोदों बर' सुबुंफोरा गोदो खेराइायाव जोंहा मोनथाम दामजुखौल दामो होननानै जोंङो मोनथिबोदों गोदोनि सुबुंनि खुगा खुगानिफ्राय जोंहा जेरै खाम जथा आरो सिफुं बे मोनथामखौल'लानानै जोंहा खेराइायाव दामबोनाय जादों बिनि अनगा बिनि अनगा जोंहा आरो गोबां दामजुफोर दंबावो नाथाय बेखौ जोंहा केेरायाव बाहायनाय जाया जेरेरै लाइक ग्रेद लाइग्रिद रेग' सेरजा गंगोना आरो हारमनियाम थरखा बे बेफोरखौ जोंहा बाहायनाय जायो जोंहा बिनि मादावनो जोंहा गंनै मोननै दामजुआ जोंहा गोमालांनो हमदों जेरै रेगजों लायग्रि जों बे बेसोर जोंनि बर'फोरनि दामजुआ बांसिनानो जोंहा औवानिफ्राय बानायजानाय बेनिफ्राय दं फांजों बानायजानाय बिनिफ्राय जिब जुनारनि बिगुरजों बिगुर बिगुरफोरजों बानायजानाय
औ-औ।
जोंनि बे बर' हारिनि दामजुआ जोंहा जि आइ टेक मोनदों नंगौ सैथो बाथ्रा जोंहा खाम -सिफुं गंगोना बिसोरो जोंहा जि आइ टेक मोनदों। जि आइ टेक मोननायनि जों गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बे दाम जुआ ओ जोंहा बे दामजुआ बयनिबो सिगाङाव जोंहा सिनायथि मोनदों जोंनि बर' हारिमुनि होनना बर' हारिनि होननानै। दिनैनि दिनाव बेफोर दामजुखौ लानानै सुबुङा गोदोनि समावथ' बेबायदि जोंहा आर'ज गायनायनि हुदा गैयामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंहा आर'ज गायनाय बेबायदि हुदाफोरबो अम माने बानायना लानाय सुबुंफोरा बानायना लाबाय। धोरोमजों लोब्बा गोनाङै थ' जोंहा बेफोरावबो जोंहा बे दामजुफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै खाम सिफुं जथा से - सेरजा, गोंगोना गोंगोनाखौथ' दामा ओ सेरजा जाबस्रिं
औ औ
जोंहा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा औ माखासे जे मोसानायावबो जोंहा मोनसे आगजुखौ लानानै मोसायो आ-आइजोफोरा जेरै जाबस्रिं बे जाबस्रिंखौ लानानै जोंहा बारदै सिख्ला बायदि मोसायो मोसानायखौ मोसानाय जायो
औ औ औ नंगौ औ ओं
रा जोंहा बाथौ सान्थौ जोंबो एसे गोरोबनाय जेरै सिफुंनि गुदुङा मोनब जों बाथौ सान्थौआबो जोंहा गोरोबफायो।
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो। जोंहा आ ओ जोंहा बर' हारियाव जे सिगां समनिफ्रायनो जोंहा गोदो- गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाखौ मोजां मोननानै जों धोरोम सिबियोमोन बे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जों हा दामजु आरि ओ हारिमुनि जे हारिनि बर' हारिनि मोनसे दामजु होननानै जों मिथिंगायारिनिफ्रायनो दंफां दंफां औवा बायदिनिफ्राय जों खालामना लानो मोनदों आरो जिब जुनारनिफ्राय जों ओ बै फोर ओ बिगुरनिफ्राय जोङो जों बेखौ दामजु खालामना जों आरजिना लानो हादों नोंगौ नोंथां- नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो जोंहा बे मिथिंगायारिनिफ्राय जोङो ओम खामखौ जेरै दंफांनिफ्राय दाननानै दंहनो आरो बेनि खाम दामनाय जे ओ गोमखां होनो हानाय बे बिगुरखौ जोङो ओ जों खामाव होनाय जायो बे जिब जुनारनिफ्राय जों बे बिगुर खौ बानायनानै ओ बिदिनो जों खामाव दिरुं महरै बा जों दामग्रा महर गोमखांनायखौ जों होनायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा आरो बिदिनो औवानिप्राय फ्राय जोंहा जेरै सिफुं -सिफुं सिफुंखौ जों गुदुं मोनबा आरो ओ मोनब्रै गोनां बा इदिनो दथा गोनांखौ जों मोननो हायो बे दामजुआव जे जोंहा ओ बायदि बायदि ओ गां रांङै जोंहा बे दामजुखौ जों बाहायनाय जायो मोनबायाव जों ओम गुबुन गारां जे मो मोसानाय बा मोसानाय सुराव जों बेखौ दामनाय जायो मोनबाखौ बेलेग आयदायाव बाहायनाय जायो। आरो दथा गुदुं गोनांखौ जों बेलेग आयदायाव बाहायनाय जायो बिदिनो जोंङो बे सिफुुंआ आरो ओ गुसुं आरो गोलाव बे देंखोजों दामनाय मोनसे आरो खेराइ ओ खेराइयाव दामनाय मोनसे बे आलादा आलादा रोखोमनि जोंनि सि सिफुंङा नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बिदिनो आरो जों मिथिंगायारिनिफ्रायनो सेरजाखौ खौबो जोंङो दहननाय जायो ओ बे सेरजाखौ जोंङो ओ दानख'नायाव गोबां खस्थ' जायो बे दानख'नायखौ जोंङो ओं खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दहननानै जों जे सेरजाखौ बर' हारिमुआव जों गनायना लानो हादों। जोंहा जोबोद मोनसे सिनायथि मोनदों बे सेरजायावबो जों ओम जिब जुनारनि बिगुरनिफ्रायनो जों बानायना बेखौ बानायनाय जायो बेवहाय दिरुंबो होनाय जायो नोंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
थिग बिदिनो जों औवानिफ्राय आरो थरखा गंगोना बैफोरखौ जों ओ खालामना लानो हा हायो ओ जोंहा जे बे मिथिंगायारिनिफ्राय जों ओ थारैनो जोंहा बुंफबनानै बे मिथिंगानिफ्रायनो जों गोरोबनानै बे हारिमुनि दामजु हार आरिखौ जों बुथुमना लानो हादों नंगौ नोंथां।
औ नांगौ नोंथां
औ बे दामजुनि सायाव नों बिथांङा ओ आंनिफ्राय बा आंनिफ्राय मिथिनो बा सोंथि सोमजिखांनो होमबा मा नोंथाङा सोंनो हाया हाथाव दं नामा?
आं नोंथांनाव मोनसे सानथि सांनि, जोहा बेफोर दामजु बर'नि दामजुफोरखौ लानानै माबाफोर फोथायनाय दंङ नामा? बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंहा बे दामजु फोथायनाय दंङ फोथायनाय दंदि जोंहा खायसे बुंनाय दंदि फोथायनाया बेनो सिफुं सोयोब्ला बोराय समाव जोंहा ओ सिफुं सुग्रानि हाथाइया माने थाब गयो होनना जों फोथायनाय दङो।
आरो बेनिफ्राय?
आरो बेनिफ्राय जोंहा फोथायनाया बेनोदि ओ जों बे खाम सिफुंखौ दामनो थाखाय बा जों आर'जफोराव जोङो मानसिया गोथारै आर'जफोर दामनाया देनायाव जों बेखौ गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां जों बेखौ दामनांगौ नोङाबा जों गोथारै नङाब्ला जों बेखौ दामनो मोना होनना फोथायनाय दं नोंथांनिसिमबो जे फोथायनाय दं बेफोरनि बागै नोंथाङा बुंथिना होनो हायो नामा?
औ नोंथां बुंनो हायो जोंहा गोदोनि समाव सेरजा दामग्राखौ दायना होननानै फोथायोमोन आरो सेरजाखौ लानानैनो बे फोथायनाय दंमोन जे जोंहा सेरजानि देंखोआ ओ गोबां गोहो गोनां। हुम सेरजानि देंखो उम खौ बबेबा मोनसे देंखोखौ दामोबोला बिफांनि बिलाइफोरा गोदान महर खिलियो आरो बबेबा देंखोखौ दामोबोला बिलाइफोरा ज्राव सिरिलां होननानै फोथायो आरो मोनसे फोथायनाय दंबावोदि जोङा सिफुंनि देंखोखौ सैथ त्र दाननि बबावबा मोनसे समाव दामबोला जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै जों सुबुंफोरा फोथायनाय दङ।
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां। थां बुंनाया थारैनो सैथो। दा जोंहा होनाय ओ सम बायदियै जोंहा बुंनाय समा बारग'बाय ओ नोंथांनिसिम रायलायनानै जोबोद ओ बायदि बायदि बाथ्रा आ हा बर' हारिमुनि दामजु बेफोरनि बागै जों मिथिनानै मोनबाय, ओ दिनैनि बे आयदा जे हारिमुनि बर' हारिनि दामजु बेनि सायाव जों आयदा सावरायनायनि सायाव दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय एसेनोसै। गोजोन्थों।
औ